हेलौ
औ हेलौ खोनाबाय ना?
औ औ खोनादों
आं दा नोंथांजों जोंनि गामियारि ओनसोलनि लामाफोरनि बादै सावरायनो नागिरदों दा जोंहा गामियारि ओनसोलाव जोंनि लामाफोरा आंथ माने दासिमबो बेबायदि फाक्कानि जानायखौ जोङो दासिमावबो माने नुजोबनाय जायाखै आरो दा नोंथाङा बिनि सायाव माबा मोनसे मोन से आइडियाफोर दं नामा बिनि
औ माने आइडिया माने आङो गिबियावनो जोंनि लामाया मोजां नङैनि जाहोनाव माबायदि प्रब्लेम जायो नैबनि सायाव फंनैसो बुंग्रोनो
हेल
आंहा माने खोनादों ना
औ खोनाबाय खोना
औ आं माने जोंनि ओनसोलनि लामाया गाज्रिनि थाखाय जों माने माखासे हान्थिनो थाखाय जोबोद गोब्राब जायो जेरै जोंहा गिबिनिफ्राय बुंनो थाङोब्ला जोंहा लामाया मोजां नङा आरो इसे अखा हायोब्लानो जोंनिया माने हाब्रु बायदिसिना जायो जायनि जाहोनाव जोंनि फरायनाय फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनहाबो जोंना फरायसालियाव थांलाय फैलाय खालामनो जोबोद खस्थ' जायो आरो माखासे जेरै बेफार मावोना जोंनि बर' माहारिफ्राथ' बांसिन सोरबा सोरबा हाथाय बाजाराव बिदिनो मैगं थाइगं फानहैनानै बेफार मावो नै बिसोरबो माने हान्थिनो थाखाय जोबोद गोब्राब जायो आरोना आरो जोंनि ओनसोलाव बांसिनानो दैज्लां बोथोराव आरोना मेक्सिमाम माने बांसिनानो दैज्लां बोथोरावसो बांसिन गाज्रि जायो नालाय लामाया हाया
औ औ
माने सोरबाफोर बेमार आजार जाब्लाबो माने जोंनि जायगायावहाय गारिनि फैनाया माने गोबां खम जायो आरोना माने हान्थिनो माने जोङो जोबोद खस्थ' जायो बेमार आजार जाब्लाबो जोङो गारि लाबोनो मानो बेनि थाखाय जों जोबोद खस्थ' जायो गारिया थांलाय फैलाय सोलिया जायनि जाहोनाव जोंनि ओनसोलाव माने गारिनि फैनाय बिबाङा जोबोद खम जायो
जेरै जोङो दा जोंनि ओनसोलनि जाय ओ लामाफोरा मोजां नङैनि जाहोनाव जोङो बबेबा मोनसे जायगायाव हान्थिलांनो गोनां जायोब्लाबो जोङो गोबां गोजानसिम जोङो गारि हमहैनो गोनां जायो माने जोंनि ओनसोलनिफ्राय गारिनि खारनाय बिबाङाथ' खम बेनि थाखायनो जोङो गुबुन जाय दाबसे जायगायाव थांनानैसो जोङो गारि हमहैनो गोनां जायो जेरै जोङो दा आरो माखासे मैगं थायगं हनाय फानायफोरनि थाखायबो जोङो थांलाय फैलाय गारिनि बां खमनि थाखायनो जोङो माखासे ओ बिजनेस मावनाय बा बेफार मावनायफ्राबो खम जालाङो आरो बेनि थाखायनो जोंनि ओनसोलाव जोबोद जेंनाया नुजाफैयो दा नोंथांमोननि ओनसोलावबो माबायदि लामा गाज्रिनि थाखाय जेंना जायो नोंथाङाबो फंनैसो बुंनानै होदो
औ जोंनि ओनसोलावथ' गोबाङानो माने दा समाव आरो आथिखाल समाव माने लामाफोरा दासिमबो माने एसेबां मानि मोजां नङा जायनि जाहोनाव जेरै दहाय नोंथाङा बुंदों बेबायदिनो मालाबा सम समावहाय गथ'फोरा फरायसालियाव थांनायफोराव बिदिनो ओ माने गारि मथरा हान्था मेला जेनेबा गैयिनि थाखाय आरो थाबायलांनो गोनां जायो हाब्रु दैब्रुजों बेनिफ्राय बेफार फालांगि मावनायाव बेबायदिनो खसथ' माने मोननो गोनां जायो आरो माने जानु नखरावहाय माखासे जों ओ समाजाव माखासे आबाद मावनानै माखासे गोरिब थाखोनि सुबुंफोरा जेरैहाय सोलियोना बे सोलिनायाव माने दा लामा गाज्रिनि थाखायनो जोंनि गेजेराव बेबायदि प्रब्लेम एबा जेंनाजों मोगा मोगि जों जानो गोनां जायो दा दा बेबायदिनो जोंनि समाजावथ' माने एसेबां माने खाथियाव खाथि खालायाव बेबायदि हाथाय बाजाराबो बेसेबां मानिे बिदि जाया दा गोजानाव थांनो गोनां जायो बे थांनो गोनां जानायाव मानि गारि मथरफ्रा ह हान्था मेलाया माने थांनो हाया जाबाय नालाय दा बिनि थाखाय बिनि जाउनाव बेबायदि माने जोंनाव माने गोबां माने प्रब्लेम जादों आरो रांखान्थियावबो जों माने बे लामानि थाखायनो जोङो जौगानो हायाखै आरो माने रांखान्थि बिथिङाव जोङो दा बेनिखाय नो जोंनि गेजेराव माने दा लामाया जोबोरैनो दरखार आरो आथिखालावथ दा फाखकानि लामा बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो दा थिग बेबायदिनो गामि ओनसोल गोग्लैसोनाय गामि ओ ओनसोलफोरावबो जेब्लानाखि फा खानि लामा बानायगोन अब्ला बै ओनसोलनि सुबुंफोरा जे थांलाय फैलाय हान्था मेला जेरै फरायसालियाव थांनाय बा बहाबा थांनाय बेफोराव माने जों सोलिनायाव जेंनाजों जों भुगिनो गोनां जानाय नङा आरो
औ माखासे जौगानाया फैगोन जोंनि ओनसोलावबो
औ जौगानायखौ जोंनोथ नांखागोनना? जों जौगाया जौगानांगोन जोङो बिनिखायनो माने लामाया जोंनो खुब दोरखार आरो इम्परटेन्टार आरो दा समाव
ओ बुंनो थाङोब्लाथ औ माने जोंनियाथ ओनसोलावहाय दा नै दैबानाजोंबो जों जोबोद मोगा मोगि जानो गोनां जायो जायनि जाहोनाव माने जोंनि ओनसोलनि लामाया ओरै बायदि दैबानाजों बुंफबनानै माने बोसोरै बोसोर खोबाय थाब्लाबो आरोना
उम उम
दै बानायानो माने खोनाय दैखौ बुस्राना लांजोबो आरो जायनि जाहोनाव जोंनि ओ ओनसोलावहाय अखा हायोब्ला थाइना ओरैबायदि गिदिर जायो दैया माने लामाजोंनो बोहैयो माने जानजिसे बिखासे जायो आरोना फरायसालि ओ फरायसालियाव फरायनाय फरायसा फरायसुलिफ्रा माने अखा हायोब्लाथाय फरायसालियाव फैनो हाया जायो जेरै थांलाय फैलायाव जाना होयो आरोना मेक्सिमाम ओरैनो ओ आधा घन्टा बा से घन्टा बिदिनो अखा हायोब्लाथाय डायरेक्ट दैबाना जाना होयो आरो जोंनियाव
जोंनि ओनस सोलाव आरो माने बिफां लाइफाङा औ औ जोंनि ओनसोलाव आरो माने बिफां लाइफाङा दा बिफां लाइफाङा बिराद माने माने मिथिंगाया माने बिफां लाइफाङा जोंनि ओनसोलाव गोबाङानो दं नालाय दा समावहाय माने अखाफ्रा माने थाब थाब माने हायो बे हा हायोब्लानो बेबायदि लामाफ्रा माने बेबायदि दैबाना जानानै बेबायदिनो जोंहा खस्थ मोननो गोनां जायो आरोना नोंथांनि बुंनाय बायदिब्ला आरोना उम औ
दां माने जोङो नैबेखौ ओ सुस्रांनोबो जों माखासे राहा लामा लानांगोन नोंथां
नंगौ नंगौ लाथारनांगोन बेखौ उम
माने बेखौ जोङो ओ गोबां खामानिखौथ जोंनो ओ सरखारफोराथ जोंनो मावना होफैयाना नोंथां? बेनिखायनो माने जोङो जोंनि जेंनाखौ जोंनो माखासे सुस्रांनानै लानायनि हाबाफारिखौ जोंनो खुद लानांगोन आरो
औ औ औ
जेरैबायदिहाय जोंङो ओ लामाया दै अ दैज्लां बोथोरावहाय जेरै हाब्रु जायो नैबेफोर हाब्रुखौ जोंङो माने खुद गाव गावनो खोनानै लानांगोन
उ
जुदि हाब्रुखौ मोजां खालामासिनो फरायसा फरायसुलि जोंफोर जुदि मोजाङै सोलोंथाइ लाहैनो मोनाब्ला माने जोंनि इयुना बा जोंनि फिउसारा जोंनानो गाज्रि जालांनो हमगोन आरो
औ औ औ
मानो होनना बुंङोब्ला जोंनि इयुन आरो फिउसाराथ जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरनि आखायावसो थायो नालाय
नंगौ नंगौ
जोंहा माखासे बेफार बेफार फालांगि खालामनायावबो जोंहा नखरा जौगाबोयो एसे एनैब्लाबो जुदिहाय जोंङो एसे एनै मैगं थाइगं गायनायखौ जों बेफार खालामनो मोनाब्ला माने जोंहा नखर सोलिनोबो गोबां प्रब्लेमाव गोग्लैनो गोनां जायो बेनिखायनो माने ओ लामा सामाखौ मोजांङै खालामनांगोन
जों सुबुंफ्राथ फ्रायानो माने जोंङो गामियावनो संसार जायो गामियाव नो राज्यो जायो दा गामियाव राज्यो जा जानायाव जोंहा बांसिनानो साख्रि बाख्रि गैया दा साख्रि बाख्रि गैयाब्ला जोंङो आबाद मावनांगोन जों न खराव बायदि रोखोमनि मैगं थाइगं जों गायो दा मैगं थाइगंखौ लांनो थाखायबो जोंङो जुदि जोंनि लामाया मोजां नंङाब्ला बे मैगं थाइगं फानहैनांगौ जायोब्ला जों मानि बुहुत मानि खस्थजों जोंङो खस्थ मोननो गोनां जायो दा जायनि थाखाय जोंनि बे जायगायावहाय मानि गारि मथरानो हाबखालाब्ला लामायानो जुदि मोजां नंङाब्ला गारि मथरा बोरै हाबगोन दा बेहाय आरोना गुबुन जायगा जायगानिफ्राय फालांगि खालामनो फैनाय मानसिफ्राबो जेरैहाय जोंनि गेजेराव बरफोरनि गेजेराव बांसिनानो गय गय आबादखौ मावो बेनिफ्राय बे गय आबाद ओ जोंनो जोंहा माने दा समाव आरो जों इंकाम खालामनोबो हादों दा बे बेखायनो माने ओ जुदि जुदि बे गुबुन जायगानिफ्राय फालांगि खालामनो फैयोब्ला बिसोरो गारिजों हाबगोन दा गारिजों हाबनो थाखाय जोंनि गेजेराव लामाया खुब जोंनि गेजेराव मोजां जाथारनांगोन नंङाब्ला बिस बिसोरहाय बोरैहाय थांगोन दा ओ गोबां जेनेबा हमनानै ला गोबां जोंनि गेजेरावहाय गय बागान दंङ बे गय बागानफोरखौ लांनो थाखाय एबा बा माइफोरखौ लांनो थाखाय जोंहा माने ओ गारिनि सुबिदा थानांगोन बे गारिनि सुबिदा जानोब्ला जोंनो लामाया खुब दरखारथार दा बेखौनो ओंखायनो आरो बेजों लोगोसे जोङो गामियारि सुबुंफोरा जों ओ जों सरखारखौल लामा नाया बालानो जोङो सरखारखौल लामा नायाबालानो जोङो मानो गामियारिफ्रा रायजो राजाफ्रानो ओंखारनानै जेनबा लामाया माबायदि जायोब्ला जों हान्था मेला बा थांनाय फैनायाव मोजां जागोन बेफोरखौ जोङो माने मावनानै नै लायोब्ला जोंनिनो थाखाय बहुद मोजां जागोन आरो आं
औ औ औ नोंथां बुंनाया थिगानो सैथोखौनो बुंदों माने जोङो खुद गावनिनो होननानै जोङो मावनानै लानांगोन आरोना नों
औ औ नंगौ नंगौ आं बेखौनो बुंनो सानो आरो जों मावनांगोन आरो। जेन' जोङो मावोब्लासो बेबायदि जोङो मानिे राहाखौ जों मोनगोन मोना नङा जों मोनगोन आरो।
औ बेबायदिब्ला नों नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय उननि समावहाय जोङो मोजाङै सावराय फिननोसै। दा नोंथांजों रायज्लायनानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों।
आंबो नोंथां माने जा जोंनि गेजेराव जिबायदि थासारिया जानानै दङ बेफोरनि बेनि सायाव सावरायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय उननि समाव जों आरोनो बिदिनो माब्लाबा सुबिदा मोनोब्ला जों रायज्लायफिनगोन नङा होमबा नोंथां?
औ औ जागोन दे नोंथां औ।
दे दे नोंथां।
औ औ जागोन दे।
औ दे।
दे।